औ।
ओ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं बर'फोरनि मोनसे अनलानि अनला ओंख्रिनि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालाम फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम सम दङ ना?
औ दङ सावरायजागोन आ जोंनि जोंनि जोबोद गोथाव माने आ जोबोर गोथावसिन ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बा दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंनि अ अनला ओंख्रियाबो मोनसे। दा खोब मोजां मोनदों जे बेनि सायाव जोंङो एसे सावरायनो होननानै आखायाव लादों।
औ थारैनो नांगौ
दा आंङो औ औ औ। औ बुंग्रोनो हागोन नोंथांङा?
औ ओ नोंथांङा दा बुंनो हागोन ना ओ अनलाखौहाय जों गुबुन गुबुन रोखोमनि जि बानायनानै संनानै जानो हायो नोंथांङा एसे फोरमायलांनो हागोन ना?
औ नंगौ। अनला ओंख्रि होनोब्ला जोंङो गुबुन गुबुन ओ मैगंफोरजों मैगंफोरजों जोंङो बेखौ नों मानि अनला ओंख्रि जानो लुबैदों नों बेजोंनो नोंङो बानायनानै जानो हायो आरो। अ नाथाय बे अनला ओंख्रि संनायाव जोंनो बै अन गुन्दैखौ जोंनो नांथारगौ बे अन गुन्दै गैयाबानो बेयो अनला ओंख्रि जाया लोगोसेनो जोंनो आ खारैबो नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बै खारैया जों जाय आ माने जाय ओंख्रिनि अनला जागोन बै आ माने मैगंफोरखौ बेखौ आ रुइहोनायाव बा बे खौ आ सेरेम होनायाव बियो मदद खालामो आरो खारैया। दा जों नाथाय औ न नाथाय जोंङो आ बेखौ मोखै हारिनि आ मै ओं माने मैगंफोरावहाय जोंङो खारैखौ बाहाया थेवबोल आ बांसिन बांसिनानो आ जोंङो बे खारैखौहाय बै ओंख्रिफोराव आ जे जों जि माबानि मा होनगोन मैगंनि खारै जागोन जेरै गोबां रोखोमनि जोंङो अनला खारै ओंख्रिखौ संनानै जानो हायो आजेरै थालिर फस्लानि अनला ओंख्रि मैथ्रु आ मोदोमफुल बै फिथाइ आ बिलाइनि अनला ओंख्रि आरो लोगोसेनो आ गोबां बिदिनो जोंङो अनला ओंख्रिखौ संनानै जानो हायो आरोदा बेनि गेजेराव नोंथांङा आ मा मानि माजों अनला ओंख्रि संनानै जानायखौ नोंङो बांसिन साबसिन गोथाव मोनो
आंङो अनला खारै होनना बुङोब्ला अनलाखौ बुङोब्ला जों आ माने आं अनला खारै जेराव जोंङो औवा मेवाइजों संनाय जायो आरो आ बिदिनो मोदुमफुल बिबारजों खारै संनानै जानाय जायो
औ
बेफोरखौ खारैद' संना जानाय अनला बुङोब्ला गोबां गोबां रोखोमनि दं
औ नंगौ नंगौ
थावजों थावजों बा आ माबा माबा बेलेगफोरजों खारै होआलासिनो गुबुन मैगंफोरजों जायोब्ला जों जेराव जों अनो सबायजोंओ साम'जों जानो हायो आरो
औ
ओ बेदर जेरै दाउ बेदर अमा बेदर बिदिनो नाफ जिखुनु जोङो ओ खारै होआलासिनोबो गोबां गोबां रोखोमनि दं आरो मैगं अनलाजों जाजानाय
औ नंगौ आ दा आङो नोंथाङा उम जे खारै ना जोंनो अनला ओंख्रि संनायाव बै खारैखौ नांथारगौ जायो दा आ बै खारैया खारैखौ माबादिहाय जोंनि बर'नि आइजोफोरा आ माने बेखौ बानायनानै लायोमोन बा आ बेखौ दिहुननानै लायोमोन दा बेनि बागै नोंथाङा मोनथियो नामा आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो
औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि खारै बे जिखुनु जोङो अनलाजों बा सबायफोरजों जानाय खारैखौहाय जोङो ओ थारेर थालेर फस्ला आरो थालिरनि मादा आरो जों सबायनि बिगुरजों बा सबायनि माबा ओ बिलाइफोरजोंबो बानायनो हायो जेराव जोङो सबा माबा आ खारि दिहुन्नो गोनां जायोब्ला जोङो थालिर फस्लाफोरखौ दाननानै लानांगौ जेराव जोङो फोराननानै गोरान खालामनांगौ बिदिनो थिग बेबायदि बिदिनो मादाफोरखौबो ओ फिसा फिसा दाननानै जोङो फोराननानै गोरान खालामनायनि उनाव जों ओ सावनानै लानांगौ सावनानै लाखांनायनि उनाव जों बिनि हाथफ्लाखौहाय खारै बानायनाय जायो आरो ना ओ जेराव जों बे खारैखौहाय उनाव ओ सावखांना लानानै जेराव जोङो दै एसे होनानै लगायनायनि उनाव जोंनि खारैया माने खारै महरै माबायो आरो। नुयो आरो जेराव जोङो उनाव औ सरनानै बो जानो हायो। सरनानै सरनानै जानांगौ गोनां जायो जों।
औ दा थारैनो जोंनि ओ आइजोफोरा बेबादियैनो जगायनानै लायोमोन। आरो बे खारैजोंनो माखास ओ गोब्बां ओंख्रिफोराव उम बे खारैफोरखौ बाहायनानैनो जोङो ओ माने थाव गोथाव। बे ओंख्रिफोरखौ सं जानाय जायोमोन। दा बेेनि अनगायै बो औ दा बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो हायो जे बे खारैआ जोंनि माखासे आ देहानि थाखायबो मोजां माखासे जोंनि बेरामफोरावबो बै थालिर फस्लानि खारैफोरा ओ बिदिनो खामानिफोरखौ मावो जे उदै गाज्रि जायोब्ला बा बा जायखि जाया बेरामफोराव बेफोर खारैया जों ओ जोंनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय ओ माने ओ माने खामानियाव फैयो आरो आं मोनथिनायाव ओ। दा ओ बै खारै मैगंफोरा थारैनो जायोब्ला जुथि जुथि जों जानो हायो जोबोरैनो गोथाव नङा होमब्ला?
थारैनो नंगौ।
दा ओ जोंनियावथ' बर' ओ बर' हाबायाव ना जोंनिया अनला ओंख्रि गैयाबानो जाया नङा होमबा? देग्लायनि दिनाव जोंनि ओ बर' हाबा जेरै बर' हाबानि मोनसे ओ आंगो खाजा नङा होमबा बर' हाबायाव जोंनिया बे हाथा जेब्ला खुरो खैना गोदाना हाथा खुरनाय खोनादोंना? जेब्ला औ बे हाथा खुरनायाव जोंनिया अनला ओंख्रि गैयाब्लानो माने जायामोन आरो। अनला ओंख्रिखौ नांथारगौ। औ आरो नोंथाङा ओ आथिखालनि आरो दानि जुगाव ओ बै अनला ओंख्रि संनानै जानायाव माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जेरै गोदोनि ओ गोदोनि जुगनि बाय बायदि दानि जुगाव बिदि बारा नुनो थांलिया। मानोना ओ खायफा खायफायावबो ओ बहाबा बहाबा आजिखालि हाबाफोरावबो बिदि हाथा खुरनाय समाव बा ह नुनो थांलिया माब्लाबा माब्लाबा गिदिर गिदिर हाबाफोराव जेराव जों गोदोनिफ्रायनो जोङो हाबाफोराव ओ अनला खारै अनलानि जोङो हाथाव खुरनाय नुयोमोन आरो बुंनो थाङोब्ला जों अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो
औ नंगौ
जेरै जों अन गुन्दै अन गुन्दैखौ अनखौहाय जोङो ज अनना अन बुङोब्ला जेरै जों माइरंखौ सोमना दोनग्रोनांगौ आरो सोमखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै सुनानै नानै एसे दै खौ सरोखांनायनि उनाव जों अन गुन्दै खालामनांगौ आरो जोङो दैखौहाय फुदुंना लाग्रोनांगौ आरोना जोङो अनला खारै संनो बुङोब्ला फदुना लानानै जोङो इदिनो बानलु संख्रै फोरखौ होखांनायनि उनाव खारैखौ होनायनि उनाव अन गुन्दैखौ होखांनायनि उनाव जों इदिनो द स्नि मिनिटसो जोङो ओ अरावनो दोननांगौ आरो ना अब्लानिया जोंनिया बे मोनसे बर'फोरनि ओ थावसिन एबा खुगायाव नांथाव ओंख्रिया जोंना जायो आरो ना जानो ओ
नंगौ दा आरो औ सोंनो हागोन
अ बिदिनो ओ नोंथां नोंथाङाबो एसे जेराव जोङो दाउ बेदरफोरजों संना जेरै सङो अनलाखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन हागोन ना
नंगौ ओ जोंनि बे जायगा ओ माने ओनसोलाव गोबाङानो बै अनला खारि ओंख्रिखौ ओ माखासे ओंख्रिफोरजों सङो बांसिनानो बै खायफा खायफाया बेदरजों अनला बिदिनो स संनानै जायो नाथाय जोंनि बेजोंहाय जुदि अनला ओंख्रि जायोब्ला बेहाय ओ बेदरजों लोगोसे ओ फान्थाव बिलाथि बिदिनो औवा मेवाय बिदिनो ओ बै मा होनो बेखौ खमा बिबार बेफोरजों माने अनलाखौ जानाय जायो ए माने एखेयानो जायो बिनि आदबफोरा अनला ओंख्रि संनाया आगैया जेरैबादियै बुंलांदोंमोन बेबादियैनो ओ संनानै जानाय जायो आरो
औ अब्ला नोंथाङा जोंहा ओ समाबो जाबाय अब्ला जों रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन
नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनदों बर'फोरनि अनला ओंख्रिनि सायाव
नंगौ नोंथां आंबो नोंथांजों रायलायनानै जोबोरैनो मोजां मोनबाय ओ बिदिब्ला बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै होनना आंबो फोरमायनाय थाबाय
औ दे नोंथां